नोंथां
खोनादों दां आंनि माथोखौ ना हेलै
खोनादों नोंथां खोनादों।
ओ मा खालामदों नोंथां।
है नोंथां ओरैनो मोनानि ओंखाम जाखांना जिरायलाबायनासो दङ।
है जिरना दं आंबो नोंथां बिदिनो। ओंखाम जाखांनानै जिरायना दं।
औ औ औ ओंख्रियाथ' जोंना मै था बांगालजों ना सोमोनलै नोंथां नोंथांमोनहालाय मा ओंख्रि?
ओ जोंना बिदिनो आलु भाजिसोमोन नोंथां। आं नोंथांजों मोनसे आयदानि बागैसो रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
जागोन नोंथां आं दा नै ओरैनो जिरायनासो दंखायो नोंथाङा आंजों जेनेब्ला मा आयदानि सायाव रायज्लायनो सान्दों नोंथां एसे खोन्थाहरलाय दे
आयदाया जाहैबाय बिदिनो गेलेनाय गेलेनायनि बागै एसे गेलेनायनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ आं गेलेनायनि बागै बेथ' जोबोद मोजां आयदा नोंथां आं बेखौ फोरमायना होनोसै दे होमबा औ औ जेनेब्ला जोंहा गेलेनाय होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो ना नोंथां। जेनेब्ला जों गेलेनायखौ लानानैनो सासे गिदिर सुबुं जानो हायो ना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
जोङो जेनेब्ला गेलेनायफोरा अनेक रोखोमनि दं काबादि गेलेनाय होन फुटबल गेलेनाय होन, हकि गेलेनाय होन क्रिकेट गेलेनाय होन बायदि बायदि रोखोमनि गेले नाय दं आरो दायो नोंथाङाबो मिथि खाखौ गेलेनायनि बागै ना नोंथां औ जेनेब्ला जोंहा आं जेनेब्ला जों आं फुटबलखौनो हमनोसै जेनेब्ला नोंथां ना फुटबलावथ जिसे जन गेलेगिरिफोरा बाहागो ला नङा होमबा नोंथां
औ औ औ नोंगौ नोंथां
औ माने बे बल थोबसेखौनो एबा फुटबल थोबसेखौनो जिसे जन गेलेगिरिफोरा सोलायबाय थानानै गेलेनाय जायो आरो आरो क्रिकेटावबो जिसे जन गेलेगिरिफोरानो बाहागो लायोमोनदां आरो आं बुंगोन माने जोंहा गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो सासे गिदिर सुबुं जानो हायो। एबा बयजोंबो सिनायजानाय सासे सुबुं जानो हायो बयजोंबो जों जेनेबा नोंथाङानो हम जेनेबा जोङो सासे मोजां गेलेगिरि जानो हाबाय जेनेबा जों फुटबलखौनो जों सासे मोजां गेलेगिरि जानो हाबाय एबा इन्टारनेस सनेलजों बिदि फुटबल गेलेगिरि जानो हाबाय ना नोंथां औ माने अब्ला माने जोङो बयजोंबो सिनायजानाय आरो जों गोबां जोंनि लाइफआव जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै गावनि लाइफखौ एबा गावनि जिउखौ मोजाङै जालांनो हायो आरो आरो गोबां रांफोरबो खामायनो हायो आरो जोंहा फुटबलखौ होन्दोंमोन जेनेबा जोंहा फुटबलखौ जेनेब्ला जों थ्र जों मोजां सासे गेलेगिरि जानो हायोमोनब्ला गुबुन गुबुन जायगाफोराव माने जोंखौ हांख्राय हर गौमोन जोंजों गेलेफै नोंथां नोंथांनो ओरै थोरै फैसा होफोर होगोन होननानै माने बिदि लेंनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो माने बिदिल' नङा जोंहा गोबां गेलेनो दंबावो जेरै भलिबलखौनो हमबाय आङो भलिबलखौथ' सा दजन गेलेगिरिफोरा बाहागो लायोमोन नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ माने बिसोरो बिदिनो बेबो जेनेब्ला भलिबल आरो मोनसे
बिदिल नङा अनेख रो खोमनि गेलेनाय दंबावो जों गेलेनायनि गेजेरजोंनो माने गुबुन गुबुन हादरफ्रावबो जों थांनांगौ जायो गेलेनो सम लानानै जों सासे मोजां एबा इन्टारनेसनेल गेलेगिरि जानो हायोब्ला जों माने गुबुन गुबुन हादरफोरावबो थांनांगौ जायो आरोना नोंथां आरो बेल नङा जोंहा माने जों सामफ्रोमबोनि जिउआव माबा मोनसे गेलेथारनांगौ एबा गेलेथारनांगौ बेथ नङा जेनेब्ला जोङो गेलेयोब्ला जोङो जोंनि देहा मो मोदोमफोराबो माने फिदैनो थायो जोंनाव जेरै जों सम मोनब्ला जों फुटबलखौनो गेलेबाय जेथिया जोङो फुटबल गेलेबाथ' जों गोबां गोलोमगोन न नङा होबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ माने बैफोर गोलोमदैफ्रा गयोब्ला जोंनि मोदोम देहानिफ्राय जोंनि माने गोलोमदैफोरा गयोब्ला जोंहा माने बेमार आजार खैफोद आफोदफोरनिफ्राय जों माने रैखा मोनो आरोना नोंथां आरो जों माने जोबोद खोनादोंना नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथां।
औ माने जोङो जों गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि देहा मोदोम औ फिदैनो थायो आरोना नोंथां।
औ आरो बेल' नङा जोंहा औ माने अनेक रोखोमनि गेलेनायफोर दंबावो एबा बादायलायनायफोर दंबावो जायफोरखौथ' जोङो जोंनि स्कुल स्कुल एबा जोंनि गामि ओनसोलनि बिदिनो माबा मोनसे जायोब्ला जोङो बिदि बादायलायनाय गेलेनायफोरखौ होयो आरो जेरै जोंनि ओनसोलफ्रावथ' गामि ओनसोलफ्रावथ' जेनब्ला जोंहा बैसागु मेला जायो अब्ला जोंहा माने गेलेनाय एबा बादायलायनाय होयो बे खौथ' जों जेनेबा मोनसे गेलेनाय हिसाबैनो हमनांसिगोन जेनेबा बादायलायनाय जेरै खारनाय होयो
औ औ
भलिबल भलिबल गेलेनाय होयो फुटबल गेलेनाय होयो बेफोरखौ माने जोंनि गामि ओनसोलफोराव होयैनाय जायो आरो आरो बेफोरो जोंखौ माने गोदो गोदायनिफ्राय नो जों जों गेलेजाबोनाय मोनसे मोनसे खेलाफोर आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नंगौ आरो आं दा बुंबावगोन माने जोङो सासे मोजां गेलेगिरि जानो हायोब्ला आं नोंथां सिगाङाव दहाय फोरमायखांखाबाय। जों माने मोजां गेलेगिरि जानो हायोब्ला औ माने जोंनि न'खरफ्राबो जौगागोन जोंनि ओनसोलफ्राबो जौगागोन आरो बिदि नोंथाङा जेनेबा मोजां गेलेगिरि जानानै जुदि गुबुन गुबुन खेलाफोराव बाहागो लानो हायोब्ला माने नोंथाङा बयजोंबो सिनायजानाय सासे सु सुबुं जानो हागोन आरो बिदिनो बायदि बायदि जेनेबा जों ग'ल मेडेल होन सल्भार मेडेल होन‌ बेफ फोरखौ जों मोननो हायो आरो जेनेबा इन्टारनेसनेल खेलाफोर जानायाव जों बादायलायनो हायोबा एबा गे गेलेनो जों जेनेबा खाबु मोनोब्ला आरो दे।
औ औ नंगौ नोथां।
थां
औ औ खोनादों नोंथां।
औ आरो माने अनेक रोखोमनि खेलाफोर दंबावो बेखौथ' जों बुंनानै फोजोबनो हाया आरो जोंनि ओनसोलफ्रावथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सोलिबोनाय मोनसे खेलखौ आं बुंनोसै जों जेरै बाथा नोंथाङाबथ' मिथिखागौ बे बाथा खेलखौ? औ नोंथाङा नोंथाङाबो गेलेखांबायमोन नामा बे बाथा खेलखौ नोंथां?
औ गेलेबाय नोंथां गेलेबाय।
औ औ गेलेखांबाय होनोमबाथ' जोबोद मोजांलै बेथ' गेलेनोना ना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां
जेनेब्ला दायो नोंथाङाबो आंनो गेलेनायनि बागै नों मिनथिनाय बायदियै नोंनि रावजों जेनेबा सुद'यै आंजों सावरायनो हा हागोन नामा नोथां?
औ हागोन नोंथां रायलायनो
अ बिबदिब्ला दे नोन थाङा आंनो माने गेलेनायनि बागै नोंथाङा जा मिनथिगौ नोंनि रावजों बेखौ आंनो खोन्थालायदे नोंथां
उम गेलेनाय होनदों नामा नोंथां ना
औ औ गेलेनाय होनदों
उम होमबा आं फोरमायनसै नोंथां ना
औ औ दे फोरमायलाय
ओ जोंहा गिबियावनो आं बुंगोनसै आरो ओ जोहा जेरै काबादि दं गेलेनाय मोनसे बेफोरबो खाबादि उम बेखौ बो नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ ना
औ मिनथिगौ नोंथां मिनथिगौ
खाबादि दं ओ जोंनिनो आरो बर'फ्राबो गेलेयो बांख' बांख'खौबो नोंथाङा मिथिखागौ जानो हागौ
औ मिनथियो नोंथां मिनथियो
उम आरो जेरै दं जोंहा रेदि दि गेलेयो रेदिखौबो मिथियो जानो हागौनो नोंथाङा
औ मिनथि नोंथां
उम उम आरो बिदिनो गोबां दङ जेरै क्रिकेट दं क्रिकेटखौबो गेलेनो हायो
औ औ जेने आं दायो नोंनथां मोनसे जेनेब्ला सोंथि सोंनि नोंनथां
औ औ दे
औ जेनेब्ला नोंनथाङा मा खेलफोरखौ बांसिनै गेलेनो मोजां मोनो नोंथां
आंनि गेलेनो मोजां मोननाया जाहैबाय क्रिकेट नोंथां
औ औ नोनथाङा क्रिकेट गेलेनो मोजां मोनो होमबा नोंथां
औ औ
औ एसे क्रिकेटनि बागै एसे फोरमायना होलाय नोंथां क्रिकेटनि क्रिकेटनि बागै एसे फोरमायना होलाय नोंथां
हेलौ खोनाखै नोंथां औ खोनायाखै नोंथां एसे खनसे बुंफिनलाय
नोंथाङा आंनो क्रिकेटनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां नों जे बुंदोंमोन क्रिकेटखौ गेलेनानै मोजां मोनो नोंथां
हेल नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां औ औ
हेल' नोंथां
औ औ
नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादोंना खोनायाखै नोंथां
खोनादों नोंथांना नेदा एसे स्ल नामा
अह नेदाथ‌ आंना मोजाङानोमोन नोंथां एबारलाय खोनादों ना खोनायाखै औ होमबाथ' जोंहा नोंथां समाबोथ' जाबाय जोंहा
औ - औ नंगौ नोंथां
औ माने जोंहा समाबो जाबाय नोंथांजोंबो आं जोबोद मोजां मोन्दों रायज्लायनानै नोंथाङाबो जिबादि बाथ्रा बुंबाय सैबो सैथो गोजा आरो नोंथांनिफ्राय आं गोदान - गोदान बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय आरो नोंथाङा गोदान - गोदान बाथ्राफोर मिथिनो
आंबो नोंथांनिफाय जोबोद मोजां - मोजां बार खोनानो मोनबाय माने गेलेनायनि बागै जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोंहा दा टाइमाबबो थौबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां हर थौबाय औ - औ दे जागोन दे नोंथां औ दे जागोन
औ दे ओं दे